हेलो ओ खोनाबाय औ खोनाबायो। नै आं दा माबायावनो दङ नआवनो
नआवनो दंना? अ सेर सेर दं?
ओरैनो दाथ नआव आइजो आंजोंल दङ जोङो।
औ औ औ।
माखासेया नआव गैया आरोना बायजोआव थांबाय। गुबुन मानसिफ्रा माबाजों ओ फिफाजों आरो बिदाजों बायजो दंहैयो आरो ना ननि बाय गामियाव आरो थारमाने नआव जों सानैजोंल दं आरो
औ औ ओरैनो दिनैनि दिनाव मा मा जालांखो फोरमायदो मा मा मावखो अबे अबेआव थांखो।
दिनैनि दिनावथ' गोजानाव जेरावबो थांनाय जायाखै माने ओमफ्राय फुङाव माने हाथायाव थांनाय जादों आरो बैयाव माने गामि खाथियावनो मोनस से हाथाय जायो नालाय दिनैथ समबार बाराय दा ओमफ्राय समबार बारायाव। हाथाय जायो आरो माने ओमफ्राय बावहाय हा बिदा थ बारा गिदिर जाया माने एसे फिसा जायो आरो। ओमफाय बावहायनो औ गामिनि सेन्देल जरासे। से ओमफ्राय गस्ला गांसे लाबोदों आरो आं। बावनो बाजाराव थांनानै आं एसे मेथाइ जाबोबाय उम मेथायाव थ। माबा जानाय जादों चावमिनजों ओमफ्राय दाउदै जानाय जादों आरो चावमिनजों दाउदै। ओरैनो। बाजाराव थांनाय हिसाबै हाथायाव थांनाय हिसाबै मिथायाथ जानाय जायो एसे एनैया
औ
ओह
ब्राय बिनिफ्रायथ जेबो मावनाय जायासै आरो हो ओरैनो आब'नि फिसाजो साथामजों थांदों जोङो औ।
दा बे दखानसिम थांनायावहाय माजों थांनाय जाया जेनबा थाबायलांनाय साइकेल। गारि
बे हाथायसिम थांनायावथ माबाजों थांनाय जादों गारिजों स्कुटि आरोना। न'निनो। बेजों थांनाय जादों आरो बेबो मा जादों मोनथिबाय ना हो
औ दे बुंलाय बुंलाय दे मा जादों?
बेबो मा जादों गस्ला लाबोनायाबो हामासखै आरो ना फास लाबोनाया।
ए सोरनि सोर लायामोन?
बे लाबोनाया आंनो लाबोदों। ओमफ्राय मानि आं गाननायनानै लाबा खैनालाय
औ
नाम्बारखौल नायनानै लाबोदोंमोना ओमफाय आं गानग्राखा नाम्बारानो हामाखै आरो बियो ओमफाय दाना हामैनि आरो खनसे सोलाय बिबावदोंमोन ओमफ्राय खनसे सोलाय हैबावनायाव बो आरो बेबो बिनि एसे गिदिर साइजमोन आरो बेयो ओमफायो। होमबाबो आरो बेबो हामफैबावाखै आरो माने दा ओमफ्राय दखानदारा होनबाय औ माने गलादारा होनबाय आरोना आंखौ जुदि बेबो हामबावाबा बेबो फिसासिन जाबावोबा दिनैनि दिनाव फैनांला उननि उननि सप्तायाव फैदो होननानै उननि बाजाराव फैदो होनबाय आरो ना बेयो। माने दिनैनि दिनाव फै नांगौ बायदि गस्लाखौ मोननाय नंङा होनबाय आरो बेयो माने माने फिसा गोजा जागोन होननानै माने गिदिर गैला नालाय गस्लायाथ'
औ
बिनि थाखायनो दिनै फैनांला बे हामाबाबो दिनै फैनांला होनबाय आरो बियो उम उननि सपतायाव फैदो ओ होनबाय आरो बे आंखौ
ओ ओमफाय गस्लाया हामदोंना?
दाथ गस्लाया एकदम फिसाजाथारो माने बुस्थुआ एकदम बोरैबा थोन थोन जायो आरो ओमफ्राय गाननो उसुबिदा जायो माने
अ अ ब्रां ब्रां मोनलायलायो बे ना?
औ औ दाथ उफाय औ औ आइ औ दाथ' उफाय गैया बेखौ सप्तासे दोननानैबाबो उननि बाजाराव उननि हाथायाव सहायहैनांसिगोन आं बेखौ माने ओरैनो खस बारा दाम गोसानि नङा नों नायालाय होमबाबो ओरैनो न ओरैनो माबाल' नैजौ बाजिनिल'खामोन आरो ओमफ्राय मानि आल ओरैनो न'आव थानायाव खामानि मावनायाव गानलाबायनो होन्नानैसो लाबोखादोंमोन नालाय।
औ औ
माने ओरैनो बे न'आव थानायब फ्राव खामानि मावलाबायनायफ्राव गाननो गैया नालाय।
औ
गस्लाफोरा एसे खम जानायखाय लाबोदोंमोन आरो आं
उम-उम गोलोम बोथोर जाबायना आरो गस्लायानो जोरला जोम्रा एसे ओंखारबानो गोलोम दै मादै बिदिनो बसन्थ बेरनाय मुसिनाय बिदि जाजोबसिगोन आरो ओंखायनो दा जेसेबांखि गानग्रा जोमग्रा बाया मानो गरम बोथोरावहाय बांद्राय जाया आंनि बाथ गांनै बा गांथामानो जथेस्थ
औ बे ओरैनो जाखिनि जाखिनि गान्नो आनथा थोयो बे इसिबां बायनायानो जायोना औ
माने लाब गैखाया नालाय गरमावबोथ नोङो मोजां-मोजां गाननो गाननाय जाखाया । आरो गानबाबो ओरै फारसेथिंहाय उसुबिदा जालायबाय
उसुबिदा जायो।
ओ औ
दाथ‌ आंनावनो माने दा गरम बोथोराव जि‌ मोजां थाखाया थारमाने आं बिराद गोलोमो नालाय गरम बोथोराव बिराद गलम गोरोम गरम जायोना। इनाय बिराद गोलोमो ओमफ्राय जिया मोजां थाखाया आरो आंनाव ओमफ्राय।
आरो खायसेनि मोदोमा ओरैबायदि जायो जे गस्ला गानबाय था बेयावनो मुसिग्रा बेसेनट बेरग्रा बिदि जायो आरो आंना। थ बिदिनो
दा आंना बांद्राय मुसिलाबाया गानबाय थानाय समाव ओमफाय जेब्ला गाननानै जोथोन लायालासिनो ओरैनो मोनसे जायगायाव गारसोनानै दोनो अब्ला खिन्थु खायो आरो ना फस जथ खायो खसलु बेरो बिदि आरो मुसियो बिदि है खिन्थु गानबाय थायोबा सिबो जाया आरो
आंना मोदोमावनो माबायो डाइरेक्ट नों जेनेबा सुनानै गानबाय। सुनानै गानखांनानै उनावथ नों गोलोमदै जायोना बेयावथ जोंहा सानसे गाहाम थानांगौ जायो खमबा समाव हरसिम गाहाम थानांगौ जायो बिदिनो दाइन रिंगासिम गाहाम गु रिंगासिम जि रिंगासिम गाहाम थानाय जायोना मोनानि नों साननि गैयाब्लाबो नोङो गु बाजियाव ओंखारलाबायनानै नोंनो बेसिम थाहैनांगौबाथ' बे रेसानो मोननाय नंखायाना। हानो मोननाय नंखाया डाइरेक्ट। नो ओरै सोलायनोबो मोनला मानो नोबो मोनला
आरे बे गिसियावनो थाबाय थानाय जानोसै ना? लाय माने बे गोलोमदैया गोलोमदैखौ खुनानै एसे सानदुंफ्राव लान्सोनो मोननाय बा थाब सुनो मोननायबा बिदि जानाय नङामोन आरोना ने? ओरैनो आरोथ बे मानसिनि देहानिफ्रायथ संख्रि ओंखारोना।
औ।
माने जिफोरा थाब गाज्रि जायो आरोना।
औ जायो बिदिनो
ओरैनो बलफोर गेलेगोनना गेलेया नोंलाय ओरैनो खेला दुला मा मा गेलेयो?
आंथ' जेबो गेलेमु गेलेनाय जाया माने मालायफोर गेलेनायखौ नायो आरो जोलुरखौबो गैया आं गेलेनाय जाया आरो ना जोलुरखौबो।
औ
गामिनि मानसिफ्रा गथ'फोरा गेलेयो ओमफ्राय जोंनि लोगोफोराबो गेलेयो आरोना सोरबा सोरबा ओमफ्राय बिसोरबो बांद्राय या माने जों गामियाव बे
औ।
औ
जोलुरनि अनगा दर साब फोर गेलेबावा नामा? दस्रा जिनिसफोर जेनेबा ओरैनो साब जेनेबा हमनानै लादो जेनेबा ओ मा होनोमोन भलिबल क्रिकेट बेफोरबायदि खाबादि बारनाय आरि
बेफोर खेलाखौथ नैबेखौ मा होनो? खाबादिफोरखौ एखमबा एखमब समाव गेलेनो जायो ओमफ्राय एकदम दासान्दि गेलेबाय थानाय जाया आरो माने एखमब्ला एखमब्ला समाव सम लायो सम गेलेयो आर ना ओमफ्राय माबो एकदम गेलेबाय थानाय जाया आरोना सानफ्रामबो गेलेनाय जाया ओमफ्रायो मा होनो बे खेबलुर खेबलुरखौबो सम सम गेलेनाय जायो माने दा एसे सिगाङाव गेलेगासिनो दंमोन ओमफ्राय बे गेलेबाय थानाय समावनो हरखाब मा जाखो माखासे बलाब मा होनो खेबलुर बे माबाया बेबो मोननै गिब्रुदो आरो ना थोबनै गेब्रुबाय ओमफ्राय बिनि उनाव नेदाबो बे जेनाखि मुसारि हैना नेेद होयो ना
औ औ
बेबो गाज्रि जाबाय आरोना ओमफ्राय बेनि थाखाय नाय जाथवाखै दा माने थाथनाय जादों आरो। गेजेराव
मोजाङानो। मानसिथ गोगोम जायोदां
मानसिफोराथ इसे जायो जानाया माने होनबाबो बांद्राय बुरजाद्राय जाया आरो माने बांद्राय खमद्रायबो जाया बांद्राय बुरजाद्रायबो जाया। बिदिनो एखमबा एखमबा जिबा एखमबा जि एखमबा जिथाम जिब्रै बिदि जायो आरोना एखमबा नैजि गाहामसिम नैजि उनसि जायो आरो
जायोना होमबालाय।
औ
बुरजायानो जायो
सोरबा सोरबा आरो बे गामिनि सेंग्राफोराबो लाइमोन सेंग्राफ्राबो नआव थानाय जायाना। बायजोआव थांनाय जायो सम सम एखमबा समाव ज' जायो। एखमबा समाव ज जाया आरो माने
औ आ उम नोंसिना मा होनो मोनलाय गामिया गिदिर नामा
रैथ जोंना गामिया गामिया जोंना बारा गिदिर नोङा बिदिनो माबा सो दं आरो बे ओ बाजद ना बाजिस्नि नखर दङमोन आरो औ ओमफ्राय बे गुबुन गामिनि गुबुन गामिनि सेंग्राफोराबो गेलेफैयो जनो
औ औ औ
माने सिगाङाव जों जोंनि गामियाव गैयि समाव जों गामिनियाबो बे गुबुन गामिनियाव गेलेहैयोमोन नालाय जनो ओमफाय दा बिसोरबो बिसोरबो गुबुन गामिनियाबो जोंनि गामियाव गेलेफैयोमोन आरो ज' ज' औ औ ज' ज'
मोजां जायोना गेलेनोबो बिरादनो
औ दाथ औ औ दाथ जोलुरखौ ओरैनो गामिनि सेंग्रा माखासे दं ओमफ्राय गथ'फोर आरो ना उन्दैफोर बिसोरो जोलुर बे खौ गेलेलाबायो ओमफ्राय ओरैनो आंनाथ जेबो गेलेनायनि हुदा गैया नालाय जेबो गेलेमु गेलेनायनि खेला गेलेनायनि आंना थ हुदा गैया नालाय। गेलेनाय जाया
औ थारमाने आं गेलेयोखोमा सानों ओंखायनो सोंहरदो दे ओमफ्राय खबर सबर मोजां दा ना
औ मोजाङानो दङ
अ दे होनोमबा दोनथलायसै दे औ आंनाबो मोजां औ औ दे दे दे
औ दे
खलानो दानजायासै माथो?